जाबाय -जाबाय खोनादों। उम-उम खोनादों।
औ- औ।
रायलायदोलाय।
ओबाव थांदों नोंसोरो?
जोङो बेंगालरावसो दंलै। जों बेंगालरावसो फैदों।
मालायदों?
माबा, बेरायफैदों जायगा नायफैदों। बाइकजोंसो फैदों। बाइकजों बेराय फैदों। ओइ मास मोनसेसो लागोन खोमा। मास मोनसेसो लागोन। ओम। बोथोरा माबायदि नोंसोरनिथिंजाय?
बोथोराथ' दोमैलु लु।
दोमैलु लु। अखा हादोंना हायाखै?
हाखांबाय।
ए गरमथारलै। ओरै जोंथिंजाय बेंगालराव गरमथार।
सानदुं गोसा।
सान्दुं गोसाथार बिराद सानदुं गोलोमफ्रुला जोबबायसै नै एसि सिगावसो दङ जिरायनानै न' सिङाव।
होमबालाय थाब-थाब फैदो।
मानो? आया एसि जागासिनोब्रा नोंसिना अमा दंना गैया, अमा? अमा दंना गैया अमा नोंसिना?
माब्रै।
माब्रै
मानै मानैै।
आयु बैसिनि खान्थाला नोगोद गिदिर गिदिर।
सोरनि?
बै सासे मा जायखि जायखिया एथ' गिदिर गिदिर आयु फाग्लासो।
बिनानै लाबो।
थाइनैल' थायदो थाइनैल'।
दिदजाद खोमा।
देनजार गिदिर फाग्लासो।
दंमोन एखनबारै गिदिर गिदिरथार थायोमोन। ओमफ्राय जा बुरजा बुरजा थायोमो मोन। ओमफाय गैलाना जोंना गाथसिनाबो जोबदोबबाबो जों आरो थाब जाजायामोन जोंना उनावसो रायोमोन।
जोंनाबो दंलै आं जायाखै दाबो मोननानै सिरिगासिनो।
जोंहा खान्थाला दं ओमफाय जाजायानो। सिंनि बिसबआनो थाया। सिगां मोजां मोन ओमफाय दा मोजां नंला।
लाय बिसब गैयैखौ?
रेवआ गैयि।
मा मा ओंख्रि जाखो?
ओंखाम ओंख्रि गैयालै मिगिसो जादों आब' मोनाव।
गोथाव गोथाव ओंख्रि खोनथानांगौ।
ओंख्रि गैयालि।
खोनाहां खोनायाहां
बेनो होलाय। खोनायाखै?
खोनादों।
थांजेननायनिफ्रायनो बेदर बेद थांजेननायनिफ्रायनो बेदर बेदरल' खोनाबाय।
बिदर बांद्राय जाबा बेमार जायो। सानफ्रामबो जाजाया।
दे रायलायद'।
गिलाय लांबायसो आंहाथ' बाल। आसि
ए। मोनदों होननानै जा
हो? मा होनदों? खोनायासै। सिरि जाखो ना माखो ना रायलायाखै? खोनायासै आं जेबो।
सिरि सिरिसो थाखादों। ओम।
गैया गैया टावरानो नाङा नै टावरानो फाग्ला
नोंनानो नाङाखै नै आंना दंखायो नोंनासो गैया। नोंना गैया आंना दं नोंनासो नाङाखै।
गैयाटावरानो नायलाय खोनाबाय?
खोनादों दासो।
नांबाय नांबाय। गैला हो?
फन नाङै नांनो नाङैसो।
बोरैबा खोनायो बोरैबा खोनाया।
द' मिनिट जाबाय द' मिनिट। आरो दंबावोसो द' मिनिट इसे खम दंबावोसो बेसेबांबा गोबाव।
सोरबा गान दामफैखो मा मा फिथ
दै लोमाखै नोंथिनिथिं दै लोमाखै दै लोमाखै
लामाथिं थाङाखै आं ओरैबो थाङाखैनो आङो मैया सेस ओरै दुब्लिया लोम इसे लोमहां लोमहां जादोंमोन माबाया दंग'आ गिदिर जादोंमोन दिनै थाङाखै आं
फिथाइ
मा फिथाइ जाखो होनदां
दासिमाव
फिथाइ जानायनि दिनाव ओम
खालाजाम आनारस
गोबाव मोना खालाजाम।
खान्थाल
खा खालाजाम आबाव मोना?
मैया आंनि स्टेटासखौ नुनानै सोंहरबाय सासे नोंसिरनिथिंना अबाव मोना होननानै जोंनिथिं गैयानो मोना होननानै।
सोर बि सोर
ओइ नोंखिनिथिंनि
सोर?
जों हाबा जाहैनाया देंखो
मा आफ्राय मोनदों
जागौमोननो खालाजाम
आब जु खौ
दालाय आं खालाजाम फेराखैमोन ओफ्राय सों-सोंहराय आंनाव
आं नाया जानला मोनला नायनो बायो स्थेटासफोरखौनो बायो आं नायनो आं नायाथ' अनेक मानसिनि
सोर नायनो थिनदों
थावरानो नांला ओमफ्राय
गरमसो मोनबाय माथो सुइटारसो गाननानै दंबावो आङो। गोजांग्रा जादों।
आ मिनिट आ मिनिट दैआनो जाबाय
अबे दैखौ गायलाबायख लायथ्रा फिथ्रा गोबोरखिनिसो बे
माया आं हासुगोन। ओखारबायलै आं दालुुनावसो हासुहैनोसै खोमा।
अबेयाव थांदों नोंलै बिसि थांनोलै न
बिसिनि खाथियाव लै
मा लायदों।
होम खोनायालै
मा होनोमोन आं होनायखौनो मोजां।
दीनैमा बार समबार
उम उम
बार सुक्र'बार सनिबार रुबिबार बैसाग जेठ आसार सावन भाद्रो आसिन कार्तिक आघुन माग फाथिल
सैथ्र' सैथो थांखो ना माखो नोङो थांगोना माखो सैथो सैथो लिरनाय थायो गथ'फोरनि लेखायाव
माबाफोर जागोन बे एसामिसफोर जागोन बेयो दालथ'गावसो थांदो दालटगआव थांलायदों हसि बिना
थांदों
हेल'
औ खोनादों जाबाय नामा जिसे जाबाय नामा दे जाथारसिगोन जिसे जासिगोन हो
दिनै माथो आमथि आमथिसुआनो दिनै
औ माथो दा मोनायावसोनो
यावथो आमथिसुवानो
दायो मोनायावसोनो माथो
आमथाया आं मोन्थियाना
उं
आं लामायाव हासुसैलै खोनायाखै
थोस गैला नों रायलानाया नों रायलायनाया थाहैजोबसिगोन
माथो जाखो सोर मिथिगोन बेबा आं रायलायदोंना सोर रायलायदों आंनि ल' आवास जाबाय औवा बारियाव
थासि बिसुं
होम
होत जाबायदां
एगार' बारबाय
दे दानदो